ओम हेल'
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
अ गिबियावनो फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ औ गोजोन्थों दे नोंथां
औ दा नोंथाङा ओरैनो दङ ना
औ ओरैनो दङ
ओम दा नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानैसो सावरायनो सानदोंमोन
सावरायजागोन दे
औ दा आयदाया जाहैबाय दा जोंनि लाइमोनफोरा मा मा राहाजों साख्रि नागिरनो हायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
हागोन हागोन हागोन जों मान जोंनि बे लाइमोनफ्रा माने जोङो बे लाइमोनफोर बे बागै जों एसे आं खोन्थानो नागिरदों आरो लाइमोनफ्रा माने बांसिनानो दाथ' ओरैसो थायो बांसिन बिदिनो माने जबफोरखौ नायगिरनो नागिरा बिसोरो जबफोरखौ माने मेरला लामा लामा दङ बिसोरो जब लाहरनो गोसोबा आरो सोर माने मिलिटारियावबो थांनो हायो बिदिनो प्राइभेट कम्पानिफ्रावबो बिदिनो आइ टि आइ फोर लानानै बिसोरो माने थांनो हायो आं माने गिबियाव मिलिटारिनि बागै बुंगोनसै आरो मिलिट्रिखौ जोङो बोरै मोनहैनो हायो बिदिनो जों मिलिट्रियाबो गोबां रोखोमनि दङ जदिनो सेन्ट्रेल गभमेन्टनि आसाम गभमेन्टनि बिनो सेन्ट्रेल गभनमेन्टनि साख्रि मोनो जेरै जोङो सि आर पि एफ बि एस एफ सि आइस एफ आइ टि बि पि आसाम रायफल बे माने ओ माने बे भारतनि माने मोनसे आर्म फर्सेस आरो बेयाव माने साख्रि मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो ए एस एस सि होननाय फरिखाखौ माने गिबियाव उथ्रिग्रोनांगोन आरो एस एस सि परिखाखौ उथ्रिनो थाखाय जोङो मा मा बिजाबखौ फरायनांगोन होनोबा जोङो रिजनिं होननाय साबजेक्टजों रिजनिं फरायनांगोन इंलिस फरायनांगोन इंलिस लायोबा इंलिस ओमफ्राय इंलिसनि अनगायै हिन्दीबो दङ इंलिस हिन्दी बबे मोनसेखौ सायख'यो बिनि अनगायै ओमफ्राय मेथ्स दङ इंलिस हिन्दी मेथ्स बा रिजनिं जेनेरेल नलेज बेफोर साबजेक्टखौ माने बिसोरो माने एसे थाग थियारि जानांगोन
एक्जामनि थाखाय जोङो माने बेखौ ओरैनो एसेबां गोरलै फरिखाबो साननाया एसे बांद्राय गोराबो नङा बांङाय गोरलैबो नङा बिदिनो जेनथेन नाइन टेन लेभेलनि इगजाम बायदि फैयो फैरिखायाव बिदिनो मेथ्सफोरखौ एसे मोजांङै नायनांगोन बिदिनो जेनेरेल नलेजफोरखौ मान कारेेनट एफेयार्सफोरखौ मोजांङै नायनांगोन बिदिनो रिजनिं फाबो अनेक टाइपनि रिजनिं दं रिजनिंखौबो बिराद मोजां नायनांगोन रिजनिं ओमफ्रायं इंलिस ग्रामार लायोबा इंलिस ग्रामार मोजां नायनांगोन दिनै हिन्दी लायोबा हिन्दी ग्रामारफोरखौनो जों नायनांगोन बिदिनो बेयाव माने मोजां मार्कस लानो हाबासो माने नोंङो बिदिनो फिजिकेलनि थाखाय नोंङो कुवालिफाइद जागोन आरो फिजिकेल कुवालिफाइड जानो थाखाय नोंङो बेफोर एगजामफोरखौ पास खालामबासो नोंङो मेरिट लिस्टआव फैथारनांगोन मेरिट लिस्ट ओंखार मेरिट लिस्टआव बेसेबां काट अफ मार्कस फैयोगोन बे बेसेबांनि नाम्बरनिफ्राय नोंङो पास जादों बेखौ माने मेरिट लिस्ट जाहैयो। बे मेरिट लिस्टाव नोंङो पास जाबाथाय नोंङो माने फिजिकेलनि थियारि खालामनांसिगौ आरो बे बे एगजामखौ होनो थाखाय माने क्लास टेन पास जाबानो जायो
एसेबां जे फरायलायनाङा बिदिनो ओइटिन प्लास जानांगोन इयारसाआ ओइटिन इयार्सनिफ्रायनो जागोन इयार्स दा बेयो फिजिकेल माबाया इगजाम होखांनायनि उनाव फिजिकेलखौ माने फाइभ किल'मिटार लायो बे फिजिकेलाव फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव फाइभ किल'मिटारसो खारनांगौ ओमफ्राय लं जाम्प दंङ एस एस सि नि हाइ जाम्प गैया बिदिनो लं जाम्पजों ओमफ्राय रानिं फाइभ कि'मिटार रानिं बेखौ मानेुटुटि फाइभ ना टुइन्टि मिनिट बिदियाव फोजोबनांगौ
ओमफ्राय बेखौ माने बेखौ नोंङो थियारि खालामनांगोन बिनि उनाव मेडिकेल बेखौबो नाय बगोन मेडिकेल चेकआप नोंनाव बेमार आजारफोर दं नामा बिदिनो बेमारफोर थायोब्ला नोंहा रिेजेक्ट जागोन बिदिनो आइथिंफ्रा नगनिफोर बायदिना आ सिंफ्रा गेद्दार दं नामा बिदिनो आखाइफ्रा गेटदा दं नामा बिदिनो नोनिया बिदिनो आइथिं हारा बन्सफोरखौ नायगोन बिदि प्राइभेट पार्कफोरखौ नायजोबगोन बिदिनो बायदि अनेक चेक खालामो मेडिकेलाव मेगनफोरखौ नायगोन बिदिनो खोमा गन्थं गासिखौबो नायजोबनानै नोंङो मेडिकेल फिट बा मेडकेल फिद जागोनार मेडकेल फिदनि उनावनो नेक्स्ट फाइनेल मेरिट लिस्ट फैबावगोन फाइनेल मेरिट लिस्टआव नोंनि माकसजों ओम नोंनि बे कारटबाव मिलायबा नोंनि नामा फैबाय नों जुदि मार्कसफ्रा एसे खमबा कारडआव नाम्बाराव एसे खम जाहैबायबा मिलायासैबा बिबा आंङो नामा फैनाय नंला आरो मेरि लिस्टआव फाइनेल मेरि लिस्ट
आरो जोंङो बेखौ मेरिट लिस्टखौ मोननो थाखाय जों एसे खस्थ' खालामनांगोन नंङाबा जोंङो मोना मेरिद लिस्ट फैखांनायनि उनाव जोंनाव एपइन्टमेन्ट लेटार फैगोन एपइन्टमेन्ट लेटार मोनबथाय नोंङो ट्रेनिंआव जयेन जानो हासिगोन आरो थिग बिदिनो आंङो मोनसे आइ टि आइ ट्रेड नि बागैबो बुंनोसै जोङो आइ टि आइ लानानै बोरै जोङो प्राइभेट इन्डास्ट्रिफ्राव बोरै मावनो हायो जेरै जोङो हमना ला कारेन्ट बानायग्रा होनो खोनायो जोङो इलेक्ट्रिसियान बिदिनो
औ
दैनि कानेक्सन बानायग्रा प्लामबार बिदिनो गोबां गोबां रोखोमनि दङ अट'मबाइल बाइदिसिना गारि बानायग्रा बायदि -बायदि गिबियावनो जोङो बे आइ टि आइखौ लानो थाखाय जोङो क्लास टेन ल' फरायनांगौ जोङो बांद्राय इसेबां गिदिर फरायलाय नाङा क्लास टेन पास जाखांनायनि उनाव जोङो आइटि आइ आइ टि आइ होननाय कलेज नङाबा इनस्टिटिउट फरमेलेस इदुकेसन ओ सररि इ- इनस्टिटिउट फ्राव थांनांगौ जों
आइ टि आइ नि फुल फर्मखौ बुंना होलाय
अ इण्डियान ट्रेइनिं इन्स्टिटिउटबो दं ओमफ्राय इन्डासट्रियेल ट्रेइनिं इनस्टिटिउट ट्रेइनिं इन्स्टिटिउट औ औ बे इन्डासट्रियाव मावनो थाखाय माने बेयाव माने नोंखौ थाग थियारि खालामनाय जायो आरो बेयो मोनसे सोलोंथाइ आरो बिदिनो आखाइनि बिद्दा फोरोंगोन नोंखौ आखाइजों मावनो हानाय बायदिसिना थिउरि बायदिसिना फोरोंगोन बेयाव माने जों नोङो गोबांथो दंबाव इलेकट्रिसियान जानोबा नोङो बिदिनो इलेकट्रिकेल लादो टु इयार्सनि कर्स दङ दुइ बोसोरनि कर्स थाब फोजोबनानै नोङो अबाफोर कम्पानिफ्राव जब नागिरनो हायो नोङो बिदिनो इलेक्ट्रिकस टिसियारनि नोङो भेकेन्सिफोर दं नामा कम्पानिफ्राव थांनानै सोंहैनो हागोन नोङो सार्टिफिकेट मोनखाबाय नालाय नोङो सार्टिफिकेट थानानै माने एसे दिमान्ड जायो नोङो इलेक्ट्रिसियान जानानै
इलेक्ट्रिसियान नोङा माने नामाव गोलैबाय आरो बिदिनो प्राइभेट कम्पानिफ्रावनो मावहैनो हायो आरो जोङो गुबुन हादर जोंनि भारत हादरखौ बारलांनानै बेलेग हादराव जोङो बिराद रां आरजिनो हायो आरो जोंनि इण्डियायाव एसेबां रां आरजिनो हाया बिदिनो दुबाइफ्राव थाङोबा जोङो गोबां रां आरजिनो हायो दा नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे खोन्थागोन नामा
दा जोङो लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रि नागिरनायाथ' मोनसे इम्पर्टेन्ट होनना बुंनांगोन जोङो दा जिहेथु जोंनि न'खरफोरा गोबां फैसा फैसा थाखा गोनां नङा जेरखम बिजनेस खालामनानै जोङो न'खर खुंनो हानाय जोंना गासिबनावबो खाबु गैया गैया दा बेखायनो जोङो
उम
बेफोरबायदि आङो गिबियाव मास्टारनि बाथ्राखौनो बुंग्रोनोसै दा जोङो ओ एल पि फोरोंगिरि बा जोङो बेहा दिलेड थानांगोन आरो खमैनो बियो हायसे सेकणारि हायार सेकेण्डारि पास जानाय जानांगोन दा हायार सेकेण्डारि पासाव जुदि बेहा फिफ्टि पारसेन्ट दङब्ला बा जोङो कासट हिसाबै जों फर्टिफाइभ फिफ्टि पारसेन्ट थायोब्ला जोङो डिलेड नि दुइ बोसोर दिप्लमाखो लानो हायो बे दिलेड दुइ बोसोर सोर दिप्लमा थायोब्ला होमबाना जोङो टेट होनो हायो टिचार इलिजिबोल टेस्ट बे टेटआव जुदि पास जायोब्ला ओ जोङो सेलेकसनाव एप्लाइ खालामनो हायो मेरिट लिस्टआव ओंखारोब्ला जोङो ओ एल पि स्कुलनि फोरोंगिरि जानो हायो हायो आरो दा बेनि उनाव जोङो जुदि एम एस स्कुल नि फोरोंगिरि जानोब्ला ओ जोङो दिलेद थानायानो एम ए स्कुलनिबो फोरोंगिरि जानो हायो जायखौ इउ पि होनना बुङो जोङो आपार सेक्स आपार प्राइमारि दा बियो दिलेट थानानै ऐ आपार प्राइमारिनि जुदि फोरोंगिरि जानोब्ला बेयो ग्रेजुवेसन जानाय जानांगोन ऐ ग्रेजुवेसना फिफ्टि पारसेन्ट जानांगोन अब्ला बियो इउ पि आार प्राइमारिनि थाखाय थाखाय बियो ओ टेट पास खालामनांगोन बिनि उनाव सेलेकसन जायोबा एप्लाइ खालाम खालामनानैे मेरिट लिस्टआव ओंखारोब्ला बे आपार प्राइमारि आव बेनि फोरोंगिरि जानो हायो आरो दा बेफोरबायदिनो ओ हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि जानोब्ला बेहा बिएड थानाय जानांगोन आरो खमैनो ग्रेजुवेसन जानाय जानांगोन डिग्रि कमप्लिट जानाय जानांगोन अब्ला बियो जेब्ला बि ए दिप्लमा दुइ बोसोरनि कर्स थायोब्ला बियो टेट पास खालामनांगोन हाइ स्कुलनि आरो जेब्ला सेलेकसन जायो अब्ला ओ एप्लाइ खालामनानै बियो मेरिट मेरिट लिस्टआव ओंखारोब्ला अब्ला बियो हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि जानो हायो दा बेफोरबायदिनो गोबां दङ प्रफेसार जानायनि लामा दङ ओ दा बे जाबाय इडुकेसन सेक्टराव थांबाय दा फारसेथिं बुंनो हायो हायोब्ला जोङो जायफोरा फरायनायाव ओ नोरोम बा जायफोरा मोजां मार्क लाखिनो हाया दा बिथांमोना ओ हायार सेकेण्डारि पास जाना दङब्ला दा जोङो पुलिसफोर खारनानै पुलिस साख्रिखौ मावनो हायो दा बिया मोनसे थि बैसो दोङो‌ ओयटटिन‌ इयारसनिफ्राय जोङो तुइनतिफाइभ इयार्स आव लागे मोनो लोगोसे खायसे खायसे सन थायो दा आं बेखौ बुंलिया दा जोङो जेब्ला हायार सेकेण्डारि पास जायो जानानै जोङो जुदि पुलिस खारोब्ला जोङो पुलिस खारनायाव ओ गासै जोङो थामजिनै माने ओ‌ थाम किलमिटार नैजौ मिटार खारनांगोन जोङो
थ्रि पइन्ट टु किलमिटार जोङो खारनांगोन जिब्रै मिनिटनि सिगाङावनो दा बेबायदि खारनानै जोङो फार्स्टआवनो फिजिकेल ओ टेस्ट होग्रोनांगोन खारनायखो खालामग्रोनांगोन बेनि उनाव लं जाम्प थायो लं जाम्पआवबो मार्क थायो बेनि उनाव ए बि आरो इउ बि थायो नालाय दा आर्म ब्रान्स आरो मोनसेया जाबाय मा ब्रा होनो मोनसेया जाबाय ओ आन आर्म ब्रान्स दा बे मोननै मोननै डिपार्टमेन्ट थायो नालाय बेखायनो ए बि नि थाखाय आलादा बेनि थाखाय ओ दा फिजिकेल टेस्ट होनोब्ला जोङो खारनाय खारनांबाय बारनांबाय लं जाम्प बिनि उनाव ओ जोङो सिनाब बानायनांगौ गो गोजौआव बुददावन खालामनाय दा बेखौ बानायनांगो दा बे मोनथाम केटेगरिखौ बानायनानै जोङो फिजिकेल मार्कखौनो दा बे फिजिकेल मार्कनि सायाव सोनारनानै ओ मोनसे ओ रिटेन खुंनाय जायो दा बे फिजिकेल मार्कआव कादबाव जुदि फैयोब्ला जोङो रिटेन होनो मोनो दा रिटेन पास जाखांनायनि उनाव जोङो आर्ट आरो भायबा होनांगौ जुदि भाइभायाबो जुदि क्लियार जायोब्ला बेनि उनाव जोबनायाव मोनसे फाइनाल लिस्ट ओंखारो बे फाइनाल लिस्टआव जुदि सेलेकसन जायोबा होमबाना जोङो पुलिस साख्रिखौ मोननो हायो आरो दा बे जाबाय आर्म ब्रान्सनि थाखाय इभि आरो इउ बिनि थाखायबा जोङो खारनाय आरो मोनसेया जाबाय लंजाम्प बे मोननैखौल जोङो बे मोननै केटेगरियाव सेलेकसन जायो बेनि उनाव जोङो फिजिक मार्कआ जुदि गोबां जायोब्ला जोङो रिटेननि थाखाय कार्ड अफआव फैयो आरो कार्ड अफआव फैयोब्ला जोङ रिट् होनो रितेन होन